औ नोंथां खोनादों अ ओ दाथ' बेलासि सम नोंथां ओरैनो दं नोंथां ओमफाय नोंथां आंनाव बे हरखाब ओ कलहरनायनि आनदोआव माबाफोर दं नामा नोंथां? औ दंमोन नोंथां
मोनसे गोनां बाथ्रा लानानैसो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां अ जानांगौ नोंथां खोथाया एसे ओंथि गोनाङानो आरो नोंथां औ नोंथां नोंथांजों आं बिखोनो सावरायनो सानदोंदि आथिखालाव सोलोंथाइ आरो बा आथिखालनि सोलोंथाइ आरो गोदोनि जि सोलोंथाइ बिनि गेजेराव माबायदि सोलायनाय फैदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे
अ नोंथां खोथायाथ' मोजाङानो जेन'बा सोलोंथाइनि खेथ्र'आव बुङोबा गोदो आरो दानि सोलोंथाइ बिनि गेजेराव गोबां फाराग फैबाय बेथ' जों नुनो मोनखाबाय बा सैथोआनो अब्ला नोंथाङा आंनाव बबे?
औ नोंथां आंथ' नोंथांनाव आथिखालनि जि सोलोंथाय
अ नोंथां जागोन दे नोंथां जेन'बा आथिखालनि सोलोंथाइ होनोब्लाथ' नोंथां गोदोनि सोलोंथाइनिख्रुइ जोबोद गोजौ बा जांख्ला गाखोनो हाबाय जों बेखौ होननो हायो गोदो माबादिमोन दा माबादि बिनि सोलोंथाइनि गेजेराव गोबां फारागथि दं जों गोबां खोथा रायलायनो हायो बिनि सायाव ओ अब्ला नोंथाङा खोनासंदो नोंथां ओम जेनेबा सिगाङाव जों सोलोंथाइनि बागैनो होनग्रोसै जेनेबा सोलोंथाइथ' जेनेबा सासे सुबुंनि बा सासे गथ'नि बा सासे फरायसानि मोनसे सिगांग्रो मावनांगौ हाबा बे बुहुमाव फैनायनि उनाव जायनि गेजेरजों सासे गथ'आ बा सासे फराय गावनि ओ गियान गावनि रोंनाय बेफोरखौ मोजाङैनो मोजां गावखौ इयुनाव दैदेननो बा सासे गोख्रों सुबुं जानोबा गावनि न'खरखौ मोजां जेनेबा सोलोंथाइ लानानै मोजां साख्रि मावनानै रां खामायनानै गावखौ दैदेननायनि एबा न'खरखौ दैदेननायनि मोनसे जोबोद ओ गोरा मोनसे खान्थि उम जायनि गेजेरजों उम सोलोंथाइखौ जोङो ओ सासे गथ'नि बयनिख्रुइबो ओ मावग्रोनांगौ हाबा होननानै साननो हायो जेनेबा आथि खालनि जुगायाव बा मुलुगनां सोलोंनाय सोलों ओ सोलानायनि जोहै ओ मुलुगनां सोलो सोलायनायनि जोहै आथिखालनि सोलोंथाइ होनाय एबा सोलोंथाइ लानायनि ओ राहायाबो गोबां सोलायबाय जेनेबा गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ सोलोंथाइखौ जुगनि बायदि नुनो थाङामोन ओ दानि जुगाव मा जायो जेन'बा ओ बुहुमनि सुबुंफोरजोंनो मोगा मोगि खालामनांगौ जायो आरो दानि फरायसाफोरा। जेनेब्ला गोदो खालिबो ओ गावबागाव बिमा राव बा उम गामिनि ओ गामिनिथ' नङा बियो जेन'बा मोनसे हादोरावबो बे रावा मोजांसिन बा मान ओ गोनां सिन बा बयजोंबो बाहायजाग्रा सिन सायावनो जेनबा ओ सोलोंसाफोरा ओ सोलोंथाइखौ लायोमोन बे रावजोंनो नाथाय आथिखालनि जुगाव मा नुनो मोनो नों गोबां नों बबे माबायाव ओ बबे रावाव नों सोलोंथाइखौ लानो जेरै इंराजि बर' जोंनि बर' ओमफाय जेन'बा नों हिन्दी ओ बेफोराव नों गावनि गोसोबादि ओ बबे रावआव नोंथाङा गावखौ मोजाङै मोज जां उम रिमोनलायनाय सोलोंनायखौ लानो हायो बेफोरबायदि लानो हायो ओ आरो आरो गोदोनि जुगाव जेनबा बिदि सरखारि सरखारि बेसरखारि बिदि फरायसालिफोर गैयामोन दाथ' मा बुङो जेन'बा गोबां रोखोमनि फरायसालि खौहाय जेनबा नों दा सरखारनि फरायसालिबो दङ। आरो सरकारि नङै फरायसालिनबो दङ सरखारनि फरायसालियाव जेरै सरखारारजों थिनर जा थानाय बा थिसनजानाय माखासे फोरोंगिरिबो थायो जाय ओ गावनि ओ सोलोंथाइ समाव ओ मोनबोनाय माखासे गुनफोरखौ बा ओ गावनि गथ'फोरखौ माबोरै फोरोंगोन ओ बेखौ माखासे ओ गुन लानानै फैयो गावनि सोलोंथाइयाव बे सासे फोरोंगिरिया। बे गाव लानानै फैनाय गुनखौनो उम दा आथिखालाव दानि फरायसाफोरनो ओ फरायसालियाव फैनानै सोनानै होफैयो आरो ओ ओरैबायाददि ओ फरायसालिबो थाबाय दा जायखौ होनो बेसरकारि ओ बेवहाय सरकारा थिसननानै हरा बा ओ मोनसे ओ फरायस खालिनि ओ मालिक जायखौ जोङो बिगोमा होनो ओ बे बिगोमायानो जेन'बा बिथांखौ ओ जेन'बा बे फरायसालियाव थिसनजागोन ना थिसनजाया फोरोंगिरि हिसाबै बेफोरनि सायाव नायबिजिरनानै बा ओ बिजिरनानै बा बिथांनि गुनखौ अ बिथांनि फरायनायाव माबायदि बिथाङा बिफोरनि जेन' बा गावनि सोलोंथाइनि माखासे नम्बरफोर मोननाय बा बिथाङा मा मा ओ जेन'बा ओ जाय मा होनो बिदिखौ जेनेबा मा मा हाबा मावनानै फैदों बेफोरखौ नायो आरो बिथांखौ बेयाव थिसन जागोन ना थिसन जाया गथ'फोरनि थाखाय साबजाथाव नंगोव ना नङा ओ बेफोरनि सायाव नानै बे फसा ओ फोरोंगिरिखौ उम गावसिरनि बेसरकारि नङै बा गावनि फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै दोनो ओ आरो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव माबायदि जाबावखो आजि ओ आजिखालि जोङो जेन'बा बे मा होन जेनेबा माखासे बद फोर थायोना ओ लेखा जेन'बा गथ'फोरखौ गारां गाराङा लिरनानै होग्रा गोदोथ' स्लेट होनो जायखौ स्ल'द जों बिदि होनोमोन इंराजियाव स्लेट होनो जोंनियाव मा होनो आं बर' बेखौ मिथिथ'ला औ बे जायखिया उम बेजोंसो माबा गथफोरखौ बांसिन बिदियाव लिरहोनांगौ। फोरोङोमोन। नाथाय आथिखालनि‌ जुगाव खाथा कलमनि जुगाव खाथा कलम बाहायो आरो आजिखालि मा जाखो जेनबा बिदि‌ बडफोरखौ बाहायनायनि अनगाबो आथिखालाव मा बाहायो टिभिफोर बायदि मोनसे बेसाद बाहायो जायनि गेजेरजों जोङो गथफोरखौ अनलाइननि जोहै फोरोंनो हायो। ओ बे बायदिनो जेनबा गोदोनि आरो दानि फोरोंनायाव गोबां सोलायनाय फैबाय। सोलोंनायनि आदब खायदाफ्राबो सोलों सोलायबाय फोरोंनायनि आदब खायदायाबो बाय दा बेबादिनो आं आं दानि आथिखालनि ओ फोरोंनायनि बा सोलोंनायनि खेथ्रयाव बेखौ बुंबाय नोंथां। दा नोंथाङा इसेबाबो हमनो हाबाय जानांगौ ना नोंथां। दा बिदिब्ला आंथ दानिखौ बुंबाय नोंथाङा गोदो माबायदिमोन सोलोंथाइ आरो फोरोंथाइ
औ नंगौ नोंथां गोदोनिबागै बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा ओरैबायदि‌ खस्थनि गेजेरजों सोलोंबोनायखौ नुनो मोनो नोंथां। औ गोदोनि समावथ गुरुकलनि सममोन नोंथां।
फोरोंगुरुनि नयाव थांनानै आस्रय लाहैना सोलोङोमोन आरो नोंथां औ औ बे सोलोंनायनि गेजेरजोंनो बे फरायसाफोरा मा खालामोमोन फोरोंगुरुनो सङै खावै बा बेनो नांनाय मुवा बुस्थुफोरखौ बुथुमनानै होनो लोगोसे सोलोङोमोन आरो नोंथां औ। औ बेजों लोगोसे मा खालामोमोन जेब्ला बे सासे सोलोंसाया सोलोंनानै बिनि सोलोंथाइ लानाया जोबो। अब्ला मा खालामो बै फोरोंगुरुनो बिसोरो मोनसे दान होबोनांगौमोन आरो नोंथां।
जायखौ जोङो मा होनो नोंथां?
औ गुरुमान होनना बुङो नोंथां। बेनि उनाव एसे एसे जुगा सोलायनाय फैबाय नोंथां। बेनिफ्राय सोलायनाय फैयै फैयै मा जाखो मोनसे समाव जाय जोंनि आबै आबौमोननि समखौनो बुंनोसै आं नोंथां।
औ
जोंहा फरायसालि दङ फरायसालि दंब्लाबो फोरोंगिरिया गोबां खम बिबांनि माने गोरों माने रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो नोंथां बेफोरो गोबां खम बिबांनि लोगोसे जों दा फरायसालि जेरैबायदि जिरायनो थाखाय आरांगा मासि फोर मोनो बेबायदि नङामोन आरो नोंथां लोगोआव बस्था बायदिसिनासो लानानै थांफाखानांगौमोन जिरायनो थाखाय हायाव बनानै। ओमफ्रायहाय मा जाबाय बेबो समा लासै लासै सोलायबोगासिनो बिदिनो बै समावबो जोङो मा जोंहाथ कारेन्ट बायदिसिनानि राहा गैया बै समाव लेम्प बाथि बेफोरजोंनो फरायबोयोमोन आरो नोंथां आरो जोंहा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि माबायाबो एसेबां मोजां नङामोन। हानथामेलाफोरा जेराव जोंहा थांलाय फैलाय खालामनोबो माखासे आगजु जेरै साइकेल आजिखालिनि गारि मटर साइकेल बेफोरबायदि गैयामोन आरो गोजान गोजान लामा थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आरो बै समाव लामाफोराबो मोजां नङामोन आरो गुदु हा हाग्रा बारि गोैजामोन आरो नोंथां बै समाव। जायनि जाउनाव गोदो गोदाय बा आवगायनि समाव सोलोंनायाव ओरैबायदि खस्थ' जेंना नुजाथियोमोन आरो आं खोनानो मोनबोदों मोनसे समाव आथिखालनि जा-' ट्रिक आनजाद दाथ' आथिखालाव
औा इ थाखो होनाय ज
जेनेबा दाइन थाखो बिजाब माने सासे जाय मानसिया मेट्रिक आनजाद होगोन बे मानसिया मा खालामनांगौमोन दाइन थाखोनि बिजाब गासैखौबो फरायनांगौमोन गु थाखोनि बिजाब आरो जि थाखोनि बिजाब बे गासैखौबो फरायनानैसो मेट्रिक आनजादखौ होनांगौमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदि नंलियाना। माथ्र जि थाखोनिखौ फरायनानै होनांगौ जायो नोंथां औ बिदिनो नाथाय जोंनियाव गुदि फरायसालियाबो हमना ला
से थायो बेनिफ्राय आरो गेज फरायसालि नांगौ गेजसालिनि ज
थायो आरो ज ओमफ्राय आरो मोनसे थाबाय जोंहा गोजौ फरायसालि कलेज बेफोरो जोंनिफ्राय ओरैबायदि गोजान गोजान जायगा जेरैहाय थांलाय फैलायनि थाखाय जा खस्थ' जायो आरो हाब्रुआारि माने बुङोमोन बबेबा बबेबा जायगाखौ दैमा बारनानैसो थ थांलायनांगौ। आरो दैमाफोरनि थाखायबो थांलाय फैलायनि थाखाय दालां बायदिसिना गैयामोन आरो बै समावहाय।
औ नोंथां सैथो।
अन्थायाइाव दानख'नानैसो लिरोमोन आरो माने मुसुखा बायदिसिना बा हांखो दानख'नाय
ोम औ नोंथां जाय
माखासे गोदो गोदायनि माखासे बाथ्राफोरखौबो लिरना दोनबोनो हायाखै आरो माने लिरना दोननो थाखाय। दााबायदि आथिखालनि मुगायावदि गोलोम खाथा बाहायोना बेफोरबायदि गैयामोन नालाय जायनि जाउनाव गोदोनि माखासे बाथ्रा बा जिखुनु जोंनि जारिमिन बेफोरो लिरनानै दोननाय गैया आरो रोखायै नाथाय माखासे बाथ्रा जारिमिनफोराव जोंनि खुगा खुगा सोलिबोबाय थादों आरो नोंथां औ औ। थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां। जोंहाबलायनो गोदो राजा दंमोन बा रायजो दंमोन बेफोरनि बागै जोंहा मोजाङै बरायनानै लिरनाय गैया आरो नोंथां जायाखिनि लिरदों बेखौबो गुबुन माबायासो लिरनाय जाय जोंनि मानसि नङा गुबुन गुबुन मानसि बेसोरसो लिरना गालांनाय। आरो नोंथाङा दानि आथि बुंदोंमोन दि आथिखालनि सोलोंथाइनि बागैना नोंथां औ बेयावथ' आथिखालाव नों नुनो मोनो नोंथां। ओ ब्लेक बरर्ड बायदिसिना बाहायो होनदोंमोन ना। बे ब्लेकबर्ड बायदिसिनानि अनगायै स्क्रिन बाहायो जेराव जोङो सोलोंनो हायो बेनि अनगायैबो मा बाहायो गावबा गाव आजिखालिथ स्मार्ट क्लास जाबायनाा जायखौ मा होनगोन जोङो। ओ सिमार्ट थाखो खथा बेहाय जों गावबा गाव मबेल बाहायो लेपटब बाहायो बा कमपिउटार गावब गावनि थाखाय बेजों जोंहा सोलों जायो दानि जुगाथ' ओ जोंहा बिरुं मा बुंगोन बे बिरोंदामिन
माने जोंहा इन्टारनेट मुगानि नालाय दा नोंथां औ जायनि गेजेरजों सोलोंनायाबो एसे गोरलै जायो आरो नोंथां नाथाय बेखौ बुंनो थाङोबा गोदोनि मानसि
जोंनिखुइ आवगायसिनायमोन नामा नाथाय बिरोंदामिनाव आवगायाखैब्लाबो माखासे बाथ्रा खोथाफोराव आवगायसिनायमोन आरो नोंथां बिसोरो
थि गोनां बा मुल्य' गोनांमोन जेन'बा जेखौ औ सोलोंसाफ्राबो जेखौ फोरोंदों बेखौनो गोसो होनानै खोनासङोन मानो होननानै बुङोब्ला जेन'बा बै समाव फोरोंगिरि मोननांगौआनो जोबोद खस्थ'खामोन जायनि थाखाय मा जायो जेन'बा जायजों सोलोंनो मोनदों बेजोंनो गोसो गोरबो गासिखौ हो थाबनानै सोलोंगोन बेफोरबायदिजों साननानै सोलोंसाफ्रा सों लोङोमोन जायनि थाखाय मा जायो बि-बिथांमोननि रोंनायाबो एकदमबारे गोरों गोख्रों जाखायोमोन आरो नोंथां औ नोंथां औ